हेलौ नोंथां औ खोनाबायना नोंथाङा? खोनादोंना औ औ खोनाबाय नोंथां। खोनाबाय।
आं दा नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि
औ औ औ औ औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन। औ औ जागोन नोंथाां जागोन।
औ नोंथां दे बिदिब्ला
दा ओ मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि मैहुर खालामनायखौ बुजियो नङा होमबा नोंथां? औ आरो मैहुर बुङोब्ला माने आरो जोंहा मोनसे हाबफाबावो मैहुराबो जोंनि नि मोनसे हारिमुनि मोनसे बाहागो आरोखि नोंथां।
नोंगौ नोंथां
औ औ दा जोंहा मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि फायनो माने जोंनि आबै आबौमोना जिब जुनार मोखौ माबारै सिखार खालामनानै जायोमोन दाउसिननि दाउला नाफोरखौ बोरै सिखार खालामनानै हमोमोन बेफोरनो जोंहा मा बे मै-मैहुर आरोखि नोंथां। दा मैहुर खालामनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि आदबफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदबफोरजों मैहुर खालामनानै जोंनि आबै आबौ मोना राय जो जाबोदों आरोखि नोंथां दा आं बिनि बेलायाव सेसा दा नोंथां सेसाखौ मा बोरै मैहुर खालामो आं बिनि सायाव आंनि मिन्थिनायनिफ्राय एसे फोरमायसै नोंथां। औ सेसा बुला जोंहा मा बै मावजि बादि नङा होमबा नोंथां? खोमा गावराव राव बा खोमा थिया थिया जायखौ जों सेसा बुंङो। होननानै बुंनाय जायो औ सेसा अबाखाय थायो होनबा सेसाखौ जों हाग्रा बारि थुरिबारि एंखोरबारि औवा बारि बा बबेबा मोनसे बागान बारियाव जों सेसाखौ जों नुनो मोनो सेसाखौ जों बां सिन मा गोजां बोथोरावसो जों सिखार खालामनाय जायो नङा मा बा मेसें बोथोराव। औ नोंगौ नोंथा
सेसाखौ जोङो सिखार खालामनो थाखाय सिगांग्रो मा सेसा खिखौ नायग्रोयो आरोखि सेसा खिया गोजाम ना गोदान गोदानबासो बाहाय सेसेया थागोन आरोखि दा सेसेया बबेजों बबेजों गांसो जादों बेखौ जों नायग्रोयो नायनानै जों मा फान साना दोनो जायखौ जों सेसा साग्रा फल बा फान होननानै बुङो बरआवहाय दा बेलायावबो जों गोबां रोखोमनि फानखौ जों नुनो मोनो लहानि फान गुनानि फान आरोखि बेफोरबायदिनि फान जों नुनो मोनो दा जों बैफोर जायगाफ्राव सेसा खि नुनाय जायगाफ्राव बे फानफोरखौ सानानै दोननाय जायो आरोखि मोसौ खानाय टाइमावहाय बेलासि आरो अखानायै मा जों बेफोरखौ नाय नायफिनसै। फुंङावनो आन्दो आन्दो सिखारनानै सेसाया दङब्ला नांखागोन आरोखि बे ओमफाय जों बेखौनो लानानै फैनानै जाफैसै आरोखि आराम जौजों बेदरजों जालायबावगोन आरोखि जोंनि आबै आबौमोना गोदोहाय आरो जोंहा मा गुबुन मोनसे खार खालामनाय होननानै बुङोब्ला मा जोंहा मा दंबावो जोंहा मैनि बेलायाव गोदो गोदायथ माने मैखौबो जोंनि आ बै आबौमोना सिखार खालामनानै जाबोदों नङा होमबा नोंथां दा बिनि मै खौ बोरै सिखार खालामो होनना बुङोब्ला माने फिफां सायाव थालायनानै नायखुमाग्रोलायबावगोन आरोखि नोंथां।
औ नोंथां
ओमफाय बेफोरबादिनो जोंहा जुदि मैया दंब्ला ओ माने आलदा आलदा जायगायाव थाखागोन आरोखि औ बिदिनो आरोखि औ ओमफाय बेफोरखौ जों मैखौ नुयोबा मा खालामो बिदिनो जोंहा जेफोर साना दोनो आरोखि मै खि थानाय जायगा जायगा आरो बिदिनो जोंहा मा गोबां फानफोर दं दिरुंफोरजोंबो सानानानै दोनो फुल दं बेफोरबायदि माखासे फानफोरजों सानानै सिखार खालामोमोन आरोखि। आरो जों खोनादों मा बोरलाफोरजोंबो गावनानै जोङो सिखार खालामोन आरोखि बेफोरबायदिनो सिखार खालामनानै मैफोरखौबो जोंनि आबै आबौमोना जाबोदों आरोखि नोंथां।
नोंगौ नोंथां
जोंहा दंबावो जाहैबाय मा मोनसे नेवलाय जाय नेवलायखौ जों माने लामा सामाफ्रावनो नुलाबायो। आरोखि नोंथां बे लामाजों मानसि थाबायग्रा लामाजों बे खारखाया आरोखि नोंथां। खारबाबो माने बे बारसयोल आरोखि खालि बारसनाल बेना खामानियानो औ आरो बेखौ जों खोनानो मोन्दों मा माने बेहा गावहानो मोनसे थाग्रा जायगा गैया बा मोनसे गुदुं गैया आरोखि नोंथां बियो गुबुननि गुदुङावसो हाबनानै थायो जेरैहाय मा ओ बिदिनो बिदिनो बबेबा मोनसे हा गावनाय बा बबेबा मोनसे से हाखरफ्राव बेफोरावसो थायो आरोखि बेयो दा बेफोरखौबो जों जुदि नुयोबा बेफोर खौबो जों माने ओ एन्जर होनाय टाइमाव जों नुयोबा बेफोरखौबो माने गनफोरजों बाथुलफोरजों गावनानै जों सिखार खालामनानै बेफोरखौ जाब बोदों बा जा जोंनि आबै आबौमोनहा जाबोदों आरोखि नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ नंगौ आरो गुबुन मोनसे सिखार खालामनाय होननानै बुब्ला जोंहा मा दाउसि सिन दाउलाफोरखौ गावनाय बेफोरबो मोनसे सिखार खालामनाय जेरै दावब खौ मारै सिखार खालामो होननानै बुङोब्ला दाउबखौ बोरसियाव नाफोर हायनानै दोननानै बबेबा दै जिङावहाय माने ओरैनो माने हायना दोनना ओरैनो साहैयो आरोखि बा खलफोर सायो लहानि फोर बा फानफोर बेफोरबादि जुदि बे मा दाउब'आ बे नाखौ जानो बेहाय बाहोयो। अब्ला बै माने कला दडाइरेक्ट मा ओरै मा होनो बे डायरेक मा मोनसे खुगा बायदि गैया मा खलना डाइरेक्ट ओरै माबा हरखायो आरोखि नोंथां। औ दा बोरसिफोर खौ जाहोयोबाबो बोरसिफ्रावथ' नाफोरा हायना हायना दोनो नाफोरखौहाय जुदि बेफोरखौ जाहोयोबा नाया दावब'आ आरोखि ओ बेफोराव बे खुगायाव नांथानानै बोरसिया थाबथाबाय आरोखि अब्ला बे बि हाला आरोखि बेफोरबायदि रोखोमै जोंनि आबै आबौमोना सिखार खालामनानै जाबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां दा नोंथाङाबो नों नोंथांनि मिथिनायाव जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदाय आरो दा माबोरै जिब जुनारफोरखौ सिकार सिकार खालामनानै जायोमोन बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन दा नंगौ नोंथां सैथो बियो जोंना ओ गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो मैहुरखौ खालामना जाबोदों बर' हारिया नङा होनबा नोंथां नोंथां ओ जेरै
जेरै ओ
जेनाखि जोङो मैहुर खालामना जायोमोन बेफोरखौ जोङो मुंखौ मख'जोबनो हाया। जिब जुनार दाउसिन दाउला ना बेफोरखौ जोङो माबानानै जाबाय
जोङो माबाना जाबोदों सिगार खालामनानै बा मैहुर खालामनानै औ जेरै जोंनो
जेनाखि माबाफोर जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोर बेखौ हमनानै जानायनि गोबां
गोबां माने आलादा आलादा माबाफोर दङ आरो आदब खायदाफोर नङा होनबा नोंथां। थारैनो।
जेरै जोङो हमनानै एन्जर जों
हमनानै लादो एन्जर औ नंगौ जों एन्जरखौ जुदि माबानो थाङोबा सिखार खालामनोबा हमनो थाङोबा औ जोङो बेखौ हमनायनिबो गोबां आदब खायदाफोर दं आरो थारैनो
सायाव थाग्रा दङ गुदुं सिङाव थाग्रा दङ।
थाग्रा दङ गुदुं सिङाव थाग्रा दङ। आरो हाग्रा बंग्रायावहाय खारलाग्रा दङ नङा होमबा नोंथां औ। दा जोङो जुदि एन्जर जावनाय औ माने एसे खस्थ' खालामनांगौ जाना फैयो औ औे बिसोरो औ माने गोबां गोलाव गोलाव माने गुदुं लानानै गोथौ गोथौ थायो आरो नोंथाङा औ औ नंगौ नंगौ। नोगौ नामा नोंथां औ नंगौ थारैनो औ।
गुदुं जावनायाव गोबां गोबां माने एसे खस्थ' नांगौ जाना फैयो बेवहाय सानै साथाम
बेवहाय सानै साथाम लोगो नांनासि बेखौ जावो औ आरो एन्जराबो गोबां जतनि दं जेरै बाथा सिरा एन्जर गुंगा
एन्जर इंगिनि आरो
औ औ आरो एरग' औ औ बेफोरबायदि माने
गोबां नाम दङ जेरै जाजायो एन्जरबो दङ जेरै एन्जर सिखा
एन्जरफोरबो दङ औ जेरै एन्जर सिखा बेफोरखौथ' जों जाया जाहैबाय औ नंगौ नंगौ औ
बेफोरखौ होनानैबो जायो। हाग्रा बंग्रयाव माने होनायाव गोबां मानसि नांगौ जानानै फैयो नङा होनबा नोंथां जेरै मोनसे हाग्राखौनो थुमनानै जायगा दाबसेयाव फिसा खालामनांगौ बेहायथ' गोबां मानसि
फिसा खालामनांगौ बेहायथ' गोबां मानसियानो नांखागोन औ बिदिनो एन्जरना होनायाव मोनसे लामा थायो।
गानाव जों होखायोनालाय नङा होमबा नोंथां एन्जरखौ सिगांनिफ्राय जोङो बिदिनो सयजोन साथजोनसो जानानै ओरै होबोगोन आरो
होबोगोन आरो बिनि ओरै सिगां फारसे जोंहाय माने एन्जरनि लामायाव जों थाथेनानै माने बेयो
सानै साथाम साब्रसो लामाखौ नायनानै आखाइ जमनानै थायो सोरबा क'का सानाय थायो सोरबा बाथुल लानानै थायो
लानानै थायो बाथुल लाना थायो नङा होमबा जेब्लानाखि जों एन्जरखौ नुहुरो खारबोनाय अब्ला जों गोजानाय ननहरो थिग बिदिनो खखा सादों बा खखायाव एन्जरफोरा माब्रै माबा
फैजोबो नङा होनबा नोंथां आरो जोङो
औ नंगौ थारैनो
थिग बिदिनो बे एन्जर आरो जोङो एन्जरखौ जोङो
औवानि बिफां सायाव बबा माबा जिया निस्थां बिफां सायाव जों बासा लानानै थायो
लानानै था ओ नुनो मोननाय जायो नङा औ नंगौ! नंगौ! थारैनो थि बिदिनो जों बेवहाय जोङो बेखौ बाथुलजों गावथारना जानाय होनो नङा आरोना औ औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो मोनसे गनसाफोर लानानै जोङो गोलाव फिसाफोर लानानै जोङो बेखौ थुखैयो लासै लासै जरा खुनानै गोजानाव बारहराबा खारला बेखायनो जोङो लासै थुनानै बे एन्जरजों एसे खर'ल' नुजानो होनानै गाहाय नोजोर होनानै औ औ नोजोरजों गावो आरो।
औ आरो बे नांबा गोग्लैबाय आरो नाङाबा खारनाय बिदिनो अ
खारनानै बिदिनो अबेबा गोजौसिनाव खारलांगोन थ माने जोङो एन्जरखौ फोरबायदि औ औ थारैनो औ नंगौ।
फोजोबस' हाया माने जिब जुनार नाय बा दाावसिन दाउला नाय बेफोरखौ माने जायो आलदा आलदा आदब खायदाजों
जायो आलदा -आलदा आदब खायदाजों हमनानै बा गावनानै औ होनानै जायो नङा हम्बा? औ नंगौ नंगौ थारैनो औ जेखौ जोङो
मालाबा नुयोबोला बेखौ बाथुलफोरजों गावथारना लाबोयो बेबो दाावसिन दाउलानि माबायावबो गेजेरावबो गोबां माने जात जातनि दावउसिन दावलाफोर फोर दङ जेरै -दाउथेब, दाउथु, दाउस्रि गुबै,
दाउथु, दाउस्रि गुबै, दाउस्रि हाजि, माने बग'लरिं आरो माने ओय गोबोरलादा औ औ माने बेफोरबायदि गोबां जातनि माने दावसेन दावलाफोर दं आरो ना माने
औ जायखौ जोङो मुंखौ मख'जोबनो हाया
मख'जोबनो हाया
दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउसिन दाउ दावलाफोरखौ जिब जुनारफोरखौ माबायदि
जुनारफोरखौ माबायदि मैहुर खालामनानै बा सिखार खालामनानै बेनि सायाव आंनि थाखाय एसे गोबां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मोजाङै खिन्थाना होलांबाय दा बेखायनो आं साबायफोर बावबाय ना
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै। औ दे